औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा
ओ दङ ओरैनो नोंथां।
खबरफ्रा मोजां ना नोंथां?
औ मोजाङानो नोंथां। नोङालाय नोंथां?
आंनाबो मोजाङानो दा नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन दा नोंथाङा सम होनो हागोनना नोंथां?
औ होनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि बे आयदायानो जाबाय जे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव माने आबहावाया मानो गुबुंले जायो मानि थाखाय जादों बेफोरखौ सोर खालामदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्लाथ' जोङा गोबां माने ओ माबा दङ प्रब्लेमफोर दङ एबा
औ।
ओ आबहावाया मा-मानसि सुबुं माहारिनो आबहावाखौहाय गुब बुंले खालामदों नङा होमबा नोंथां? मानसि सुबुं माहारि बनायनाय जिनिस एबा बेबायदिनो गोबां माने बुस्थुफोरजोंनो ओ आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों। बेबायदिनो गोबां ओ मुवाफोर दं जेरै बेबायदिनो ओ गिदिर गिदिर फेक्टरिस फेक्ट'रिसफोरावथ' गोबां बिदिनो खामानिफोर मावो नङा होमबा नोंथां? जेरै बेबायदिनो ओ माबा माबि सावनानै बेनि गेस गनाय एबा उखुन्दै गनाय गोबां लेथ्राफोर गनानै ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हमदों एबा बेबायदिनो गोबां माने जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनानै माने जोंनि आबहावाया जोबोद माने बिदिनो गुबुंले जालांनो हमबाय एबा गाज्रिसिन गोदोनिफ्राय लानानै दासिम थासारिया जोबोद गाज्रि जालांनो हमबाय। गोदोथ' बेबायदि थासारि गैयामोन नङा होमबा नोंथां? जे गोदोहाय जोबोद मोजांमोन बेबायदि फेक्ट'रिसफोर मोजां ओ गैयामोन बांसिन दायो जोबोद माने गिदिर गिदिर फेक्टरिस ओंखारबाय गिदिर गिदिर कम्पानिस ओंखारबाय गोबां माने बेबायदिनो खामानिफोर मावग्रा ओंखारबाय बेबायदिनो ओ गाज्रि जालांनो हमबाय जोंनि आबहावाया एबा बेबायदिनो ओ जोंनि बे हान्था मेला एबा गारि मथरनि सायाव बेबायदि सावगारनाय एबा ओ बिदिनो पेट्रलनि एबा डिजेलनि बेबायदि केरासिन फोरनि सावनाय बेबायदि गेस लेथ्रा बेबायदि उखुन्दै गनायजोंनो जोंनि बे आबहावाया जोबोद गाज्रि जालांनो हमबाय एबा गुबुंले जालांनो हमबाय। गोबां माने बिदिनो थासारि जाना फैबाय आरो नोंथां जोंनि बा दा सोलिबाय थानाय थासारिया आरो जोङो नायोब्ला जोंनि थासारियाबो जोंनि आबहावायाबो जोंनि मिथिंगायारियाबो जोबोद गरमनिफ्राय गरम जालांबाय। गोदोनिफ्राय लानानै दासिम ओ जोबोद सोलायनाय जाबाय आरो ना नोंथां। सोलायबोबाय गोदोहाय बेबायदि जों नुनो मोनामोन गोदोहाय जोबोद मोजांमोन एयार एयार पलिउसन फ्राबो जोबोद मोजांमोन। बेबायदि गाज्रि गैयामोन। दंफां लाइफांबो मोजां दंमोन ओ मोजां बार। एयारपर्टआवबो फैयोमोन। दायो जों नायोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौबो जों गोबां खामानि जोंनि नांगौ जोंनि मिस इउस खालामनानै जों गोबां बाहायो। जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायनो जाजोबदों आरो नोंथां बे। गासिबो माने जों बेखौ सुस्रांनो नाजानांगोन नोंथां अब्लासो जोंनि थासारिफ्रा जोङो मोजां जागोन जोङो गोदोनि बायदि जों खालामनो नाजा नांगोन जों दंफां लाइफांखौबो जों बांद्राय दानफायोब्ला जोंहा गरमनिफ्राय गरम जालांगोन नङा होमबा नोंथां। मानो होनब्ला जोङो बेनिफ्राय जे जों बारहावाखौ जों मोनो एबा जों अक्सिजेन जों मोनो जोंनि हगारनाय गेसफोरखौ दंफां लाइफाङासो लायो। ओंखायनो जोङो दंफां लाइफांखौबो जोङो जोङो मोनसे दानफायोब्ला जोङो दसथा गाहाम जों गायफिननांगोन अब्लासो जोंनि थासारिया मोजांनिफ्राय मोजां जााखिनो हमगोन नङाब्लाथ' गोदोनि बायदि जा जाफिननो हायाब्लाथ' जों बांसिननिफ्राय बांसिन गरमसो जालांबाय थागोन एबा थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांबाय थागोन नङा होनबा नोंथां? ओंखायनो जोङो जोंनि थासारिखौ जों सुस्रांनो नाजानांगोन जों मानसि माहारियानो जों बेफोर थासारिखौ जों लाबोदों एबा जों बेफोरखौनो जोङो सुस्रांनो नाजानांगोन। ओ जों दायो नुनो मोनदों एसे मोजांनिफ्राय मोजां जालांबाय। ओ गारि मथराबो जोंहा ओ पेट्रलनिफ्राय जोङो दायो कारेन्ट इलेक्ट्रिकखौ फैबाय नङा होमबा नोंथां। जोङो गासिबो बेबायदि जाजोबोब्ला जोंनि बे उखुन्दै गनाय एबा ओ पेट्रल सावगारनाय गेसफ्रा गयनि जाहोनै जोंनि एयार पलिउसनफ्रा एबा जोंनि आबहावाया मोजां जालांनो हमगोन। एबा जों बेफोरखौ जोङो बे पेट्रल सावनाय एबा जों बेफोरखौ हमथायोबब्ला जों लाखियोब्ला जोंनि आबहावाया मोजांनिफ्राय मोजां जालांफिननो हमगोन जोङो बेबायदिनो जोङो जोंनि सुबुं माहारिया जों दंफां लाइफां जोङो मोजाङै जों गायफिङोब्ला जोंनि न'खराव जोङो मोजाङै दंफां लाइफांखौ जों ग्रोम ग्रोम गायफिनोब्ला जोंनि आबहावायाबो जों मोजां जाफिननो हमगोन जोंनि टाउन सहरफ्राव जों नायनो नायनांगौ जोङो दफां लाइफां जोंहा फांसेबो जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां जों बेफोर टाउन सहरफ्रावबो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो गायनो नांगोन अब्लासो जोङो बेयाव गरमनिफ्राय जों होबथानायखौ जों मोनगोन। एबा जों बारफोरखौ जों मोननानै जोंनि मोदोमनि देहाफ्रा जों मोजां जालांगोन। दायो
औ।
नायोब्ला जों गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो आबहावानि जारैनो बे गुबुंले जानायनि जाहोनावनो गोबां माने सुबुं माहारिया बेमार आजार जालांनाय जों नुनो मोनदों
नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सायाव एबा माबायदि गुबुंले जालांखो माबायदि गाज्रि जालांनो हमखो जोंनि थासारिया
औ हागोन नोंथां दा जेसेबांखिनि जोंनि नैबे थासारियाव आबहावा गुबुंले जादों बेखौ इसेबां जोंनि सुबुं अनजिमाया बांबोगासिनो इसेबांनो आबहावाया गुबुंले जानायाबो बांगासिनो दा बैफोर आबहावा गुबुनले जानायखौ जोंनि सुबुं माहारियानो मावबोगासिनो जों बेखौ नुबोगासिनो दा
औ औ
मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय जेसेबां गिदिर गिदिर कलकारखाना इन्डास्ट्रि बायदि बायदि दिहुनदों बेखौ गासै सुबुं माहारियानो दिहुनजोबनाय आरो सुबुं माहारिनि थाखायनो दिहुनजोबनाय दा बैफोरनि गेजेरजोंनो गोबांथार जोंनि माखासे गोथार आबहावाया गुबुंले जानायाव जि आवगायगासिनो आरो बैखौ जुदि सुबुं माहारियानो खालामनो हादोंब्ला आबहा गुबुंलेखौ बेखौ होबथानायावबो सुबुं माहारिनिनो माखासे गोनां खामानि जेरैबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि फोराव कलकारखानाफ्राव गारनाय जि माखासे जाबोर जाथोर बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै गेस बैफोर गेसफोरा जोंनि आबहावाजों जुदि गोरोबनानै थायोब्ला जोंनि बारहावाजों गोरोबनानै थायोब्ला जों बैफोर बारहावाखौनो जुदि हां लानाय हगारनायावबा बाहायोब्ला जोंहा माखासे गोबां बेराम आजारजों जोङो भुगिनानै थानो गोनां जागोन दा बैफोरनि थाखाय जोङो माखासे मोजां खामानि मावनांगोन जे दाखोर दालाफोरखौ मोजां जायगायाव गारनांगोन माबेबा मोनसे मोजां बा गोजान जायगायाव जेराव सुबुं अनजिमा थानाया खम बा हाया गोजान सुबुं अनसिमानि जानगाराव बैफोर जायगा बैफोर बेसादफोरखौ गारनाया मोजां सेफ जायगायाव गारनाया मोजां बेफोरखौ जुदि सुबुं अनजिमाया दासिमबो मावोब्ला निसय जोंनि आबहा गुबुनले जानाया ख खमायनायनिफ्राय खमायलांगोन दा बै फोरजों माखासे दै गुबुंले जानायाबो जायो जेरै सुबुं अनजिमाफोरा जेरैबायदि दाखोर दालाफोरखौ दैमा दैसायाव गारहैयो। बैफोरबो माखासे सुबुं अनजिमाफोरनिनो खामानि जेरै दै गुबुंले जानायाव आखाइ दं सुबुं अनजिमायाबो बैफोरखौ जुदि होबथायोब्ला जों सुबुं अनजिमायानो मावनो हायो जेरैबायदि जों प्लास्टिक बायदि आरिखौ दैयाव गारालासिनो गुबुन मोनसे मोजां जायगायाव ज' गारनानै जे बेखौ जोङो सेभ खालामोब्ला अब्ला जोंहा निस्सय दै गुुंबुंले जानायाबो जोंहा माखासे खमायलांगोन। जुदि दै गुंबुंले जानायाव जोंहा माखासे जिब जुनारफोरा दैमा दैसानि दैखौ लोङो। बेयाव जुदि दैयानो जुदि गुबुंलेबा अब्ला बै जिब जुनारफोरा दैमा दैसानि दैखौ जुदि लोङोब्ला जिब जुनार बाबो बेराम आजाराव गोग्लैगोन बैफोरबायदि जायो आरो जोंहा दा माखासे एसे आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जानाय बे माखासे बेराम बैफोरो जोंनि माखौ सानफा एफा सानफा एफा साग्लोबनानै जे सुबुं माहारिखौ खैफोदाव खोलैनायाव ओ आग बारायगासिनो दा बैफोरखौ होबथानोब्ला जोङो गोबांथार खामानि मावफिननांगोन जे जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन। बिफां लाइफांखौ जों गायनानैल' जाया जोथोन लानांगोन सानफा एफा बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो खमायनांगोन बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो जोंहा माखासे बुहुमारि बिदुं दुंनाय अरगेन आरि बेरफुंनाय बैफोर बेफोर बायदिया मिथिंगायारि जाब्रबथायावबो जोङो भुगिनांनो गोनां जायो। बैफोरखौ होबथानोब्ला जोंहा माखासे गोबांथार जों बिफां लाइफां गायनांगोन। दानि सुबुंफोरखौ नुयो जे जों आबहावा सानावल' माखासे बिफां लाइफांफोरखौ गायनाय नुयो नाथाय गाय थांनायनि उनाव जोथोन लानायखौथ' जों नुखायानोसै दा बैफोरखौ जोङो सानफा एफा सानफायाव फांफा जुदि बिफां गायोब्लाबो जोङो नेचेल आबहानि समायना महरा जे गोदो जेरैबायदिमोन बिदि फैफिनगोन आरो दा जोंहा खोथाया बुंबाबो जोबा नोंथां बेनिखायनो समाबो जाबाय। अब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननायनि गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'सैद आरो ना नोंथां औ
औ दे होमबा